नोंथां
हेलौ हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनाबाय
औ नोंथाङा फ्रि दंना औ खोनादों।
हेलौ
औ खोनादोंना आंनिखौ नोंथां खोनादों ना।
हेलौ नोंथाङा खोनाबाय हेलौ
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
खोनादों ना
हेलौ खोनाबाय ना
औ आं खोनादों नोंथां
हेलौ खोनाबाय हेलौ खोनादोंना बोरैबा खोनादों बोरैबा खोनायाखै नोंथां
खोनादोंना खोनादोंना नोंथां
हेलौ खोनादों हेलौ
औ आं खोनादों नों
हेलौ
खोनादोंना खोनादों ना नोंथां
नोंथा बोरैबा खोनादों बोरैबा खोनायो दसे दसे ओमफ्राय खोनायाखै
औ खोनाबायना?
औ खोना ना औ दा खोनालायबाय नै
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
दा फ्रि औ फ्रि फ्रि
ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना? औ बिदिब्ला नों थां नि ओनसोलाव ओ जोंनि दा दोरोङारि ओंख्रि अनला बेखौ माबोरै संनानै जायो आरो मा माजों जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
दायो नों हागोन हागोन औ नंगौ ओ ओं जों दा नोंथाङा बुंनाय बादि आं बुंलांसै आंनि हानायखिनिखौ ओ अनदला ओंख ख्रि होनोबाथ' बे मोनसे जोंनि बर'निनो मा होनो बेखौ ओ मा होनो बेखौ जोंनि बर'नि मोनसे गुबै ओंख्रि। औ बेयो जायखौ जों माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ माने जोंनि आबै आबौमोना मा होनो बिखौ ओ इसु माने गोबां माने खामानियाव माने लोगोसे माने अनला ओंख्रिया मा माने जानायल' नङा जों होननानै जों बुंजायो आरोखि नोंथां लोगोसे जोंनि लोगोसे जोंनि माने गोबां हाबा हुखाफ्रावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि अनला ओंख्रिखौ। जेरै जोंना गोदोनि समाव मोनसे ओ मोनसे हाबा दंमोन ओ जाय हाबा बाखौ जों माने हाथासुनि होन्नाय नै जों बुंनाय जायोमोन जेरावहाय माने बे अनला ओंख्रि गैयाबानो माने बे हाथा सुनिया जाया आरोखि नोंथां औ औ लोगोसे माने बे हाथावसुनियाव माने बेखौ बोरैहाय इउस खालामोबा आं आंनि मोनथिनाय बा गुबुनफोरनिफ्राय मोनथिनायनि खोनानाय निफ्राय आं एसे बुंनोसै नोंथां ओ हाथा ओ सुनिखौ बोरै बाहायो होमबा माने जेब्ला हौवा गोद दान हिनजाव गोदान मानि ओ मा होनो बेखौ आंनि खोनानाय मथेबा माने हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ माने अनला ओंख्रिजों ओंखाम जाहोलायोमोन आरोखि ना ना ओफाय जेब्ला एसे जाखाङो एसे जायो हिनजाव गोदान हौवा गोदाना माने एसे माने हौवा गोदानखौ माने हि हिनजाव गोदान आरो हौवा हिजाव गोदा हौवा गोदानखौ माने बे जाफुनाय समावनो माने ओंखाम जानायनिफ्राय बोखां आं बिदि ओ खोनादों आरोखि नोंथां। औ एक्सुलि आं नुवाखै माने हाथासुनि हाबाखौ माबायदि बाहायनाय जायो ओ जास्ट बेखौल मिथिगौ आरोखि ना अनला ओंख्रिखौ माने ओम बेबायदि रोखोमै ओ बाहायनायखौ आं नुदोंमोन आरोखि नोंथा लोगोसे अनला ओंख्रिखौ मोरै बानायोबा आंनि मिथिनायनिफ्राय आं बुंनोसै लोगोसे आंथ संफेरा- बेबो नोंथां आं मिथिनायखिनिखौ आं बुंनोसै आरोखि अनला ओंख्रिखौ बोरै बानायो होनबा ओ अनलाखौ बानायनो थाखाय अन गुन गुन्दै नांगौ सिगांनो अन गुन्दैखौ ओ सिगां देग्लिनानैबा मि मेचसिनावहाय ग्रेनदाराव जों होनानै फिसा फिसा खालामनाय जायो आरोखि
औ
ओमफ्राय बिदिनो सिगां नोंथाङा माजों जानो जेरै अनलाजों जानो ना अनला दाउजों जानो ना अमाजों जानो आ सिगां माने जों बेखौ रेडि खालामग्रोना लासै जेरै दाउजों जानोबा जों दाउखौ संनानै एसे एवनानै लाग्रोबाय एव मोजाङै माने एसे मोननाय बादि जों एवनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मोन मा होनो बेखौ एसे दै होबाय। दै होनानै जेब्ला एसे मा होनो एसे गोदौवो अब्ला जों अन गुन्दैखौ माने एफा एफा हरनाय जायो आरोखि ना माने खेबसेनो हरोब्लाबो माने मा होनो बेखौ खौ माने अनलाया माने गथा खायो नालाय ओंखायनो ए फा एफा हरनाय जायो आरोखि नोंथां जेब्ला बिदिनो हरो जेना बिदिनो फास मिनिटसोनि उनाव माने माखासे नांगौबा मस बिदिनो मस्ला मस्लिखौथ' जों सिगाङाव होखायो बिनि उनाव जेब्ला मोनसे समाव जेरै गंगार दुनजिया दुनजिया बायदि बायदि रोखोमनि माने मा होनो बेखौ मस्लाफोरखौ आरो होबावनाय जायो आरोखि नोंथां बेबायदिनो फोमोननानै जानाय जायो आरो खायसे खायसे मा होनो बेखौ दाउ नि अनगाबो अनलाफोरखौ माने साम'जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां ओमफ्राय साम'नि अनगायैबो माने जायखौ एम्फौ लाथा बे एम्फौ लाथा फोरजोंबो माने जों जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां बेबायदिनो रोखोमै माने जोंनि ओनसोलाव बा आ आं नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां बेबायदि जानानै जाना फारिखौ अनला ओंख्रिखौ दा नोंथांमोननिजों अनला ओं ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिजों लोगोसे अनला ओंख्रिनि बाहेरायै माने जोंनि बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो आरो बेफोरखौ माबोरै संनानै माजों जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ
औ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ बिब्दियैनो जायो आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमैनो जानाय जायो गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जानोब्ला माइ रंनि गोनांथि जायो जोङो माइरंखौ गिबियावनो दै जों सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला माइरङा एसे गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै जोङो दिंखि बा उलार फोराव देयो आरो नङाब्ला जायफ्रा बेफोर गैया बिसोरखौ जोङो थ'बसि एबा मेसिंफोरा देनायखौबो नुदों आरो बेनि उनाव जोङो अनलाखौ औवा मेवाय जों जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो औवा मेवाइखौ गोरलै गोरलैयै जोङो खारैजों हानानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो बेवहाय अमा बा दाउफोर होनोब्ला गिबियावनो बेफोरखौ एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो जा हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ जोङो दसे सम रबहोनाय जायो आरो बेनि उनाव बेवहाय दै होनानै बि खौ मसला बायदि आरि होनानै गोदौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बेयो मोजाङै गोदौवो अब्ला बेवहाय जोङो जा देनानै लानायाव अनला बेखौ जोङो आखायजों एसे एसे सारनानै होनाय जायो जाहाथे जा अनला बेयो
औ औ
ओ अनलाया जेब्ला मोजाङै गोदौबावो अब्ला जोङो एवनानै लाखानाय जा बेदर बेखौ जोङो होनाय जायो
जोङो होनाय जायो आरो
ओ जेब्ला ओंख्रिया मोजाङै मोनो अब्ला जोङो बेवहाय ओ धोनदिया बा खासिथारि बायदिबो होयो आरो ओ बेनि उनाव जोङो अनलाखौ औवा मेवाइजोंल नङा जोङो थाइगिरजोंबो अनला मिखि संनानै जायो ना बायदि होनानै आरो
औ औ
खोरदैजोंबो जायो आरो लाथा, सामु आरो बै बासिगिजोंबो जोङो संनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नंगौ नों
ओ जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जा सबाय ओं ख्रि बेखौ जोङो सामुजोंबो संनानै जायो आरो ओ ना बा बेदरफोजोंबो संनानै जायो आरो जोङो सबायखौ ओ खाय सेया जों नआवनो फोनानै लायो आरो खाय जायफ्रा गैया बिसोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौबो नुदों आरो जोङो सबायजों सामुजों जानोब्ला गिबियावनो ओ सबाय खौ दैयाव सोमनानै दोनग्रायनाय जायो ओ बेनि उनाव सामुखौबो जोङो सानसे बा साननै ओ सोमनाय जायो आरो जाहाते सामुआव हाबनानै थानाय मैलाफोरा ओंखारलांनाय बायदि। बेनि उनाव ओ जोङो सा
औ औ औ नोंगौ औ औ औ औ नोंगौ
जा सबाय सोमनानै दोननाय बेखौ जोङो मो जाङै सुनानै ओ जोङो सारायाव बा खान्था बायदियाव जोङो एसे खारै बा मस्ला बायदि होनानै ओ बेवहाय दै होनानै जोङो बेखौ मोजाङै ओ रुइनाय बायदि गोदौहोयो आरो
औ
ओ जोङो जा सामु दाननानै लानाय बेखौबो जोङो थावजों ए से एवफ्रानग्रोनानै लाग्रोनांगौ औ बेनि उनाव ओ जेब्ला सबा या मोजाङै रुयो अब्ला जोङो बेवहाय सामुखौ होनाय जायो आरो बेवहायबो जोङो ओ धोन्दिया बा खासिथारि बायदिखौ होनाय जायो
औ औ नंगौ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सबाय ओंख्रिखौ माबोरै जा
औ नोंथां औ नंगौ ओ नोंथाङा जेरै बुंदों सबाय ओंख्रिखौ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जायो आरोखि नोंथां ओ सिगां सबायखौ जों माने मा होनो देख्रुबनानै लाग्रोनाय जायो बा माबा मोनसे बुस्थुजों होख्रोबनानै लाग्रोनाय जायो ओमफाय बेनि उनाव मानेऐ मा होनो बेखौ खुकाराव एसे रुनानै लानाय जायो ओमफ्राय जेजों जागोन जों बेखौबो माने सामु जायोबा जों सामुखौ संगोन एसे मोजाङै
ओ ओमफ्राय बिदिनो संखांनानै एसे मोनोब्ला माने साम'आ दै होयोब्ला दै होनानै जों बे माने जेखौ साम माहोनो सबायखौ बिदिनो साम'आव लुसननाय जायो आरोखि नोंथां ओमफ्राय बिदिनो दुन्दिया मस्ला होनानै बिदिनो फोमोननानै जानाय जायो आरोखि नोंथां औ दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदि रोखोमै जानायखौ माबा आंनि मोनथिनायाव बिदिनो सङो आरोखि नोंथां खोनाबायना नोंथां जोबना होमबा टाइमावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय
औ गोजोनाय
औ